गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांसिमबो जासिननाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर आइदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन नामा?
नोंथां। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादों ओम। ओ आङो खौरां बिलाइनि खौरां बिलाइनि आयदानि सायाव सावरायनो हरनाय जादों नोंथांनो। खौरां बिलाया जाहैबाय मा ओ खौरां बिलाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सिगांनि सिगांनि समनि खौरां बिलाइखौ बुजिनो मोनोमोन बांसिन सुबुंफोरा। मबाइल मबाइल कम्पिउटार बेफोरबायदि गैयिनि फिसा गेजेराव बा ओ टि भि बेफोरबायदिनि गैनि गेजेराव सिगाङाव आ निउस पेपार मोनसे खौरां बिलाइ बेफोराव बांसिन फरायनाय जायोमोन आरो। बै समावहाय नाथाय आथिखालावथ' गोबां ओ दानि दिनावहाय इन्टारनेट बा मबाइल फैबाय टिभि बेफोराव गासिबो खौरांफोरखौनो मोनजोबो। दा बेबायदिनो खि खौरां बिलाइआ मा गोदोनि समाव मा जायोमोन मानसिफोरा ओ ओ बै खौरां बिलाइखौ जेनेबा थांखांनाय बिदिनो बिदिनो सानसे बा साननै सिगांनि बिदि खौरां बिलाइफोर बा सानसेनि थांखांनाय एखमबा समावहा दानसेनि एखमबा बोसोरारि बेफोरबायाददि खौरां बिलाइबो थायोमोन बेफोरबायदिखौ मानसिफोरा सुबुंफोरा नेनानै थायोमोन आरो माने थांनाय जेनेबा सानसे सानसेनि गेजेराव जा जेसेबां जाथाय जादों अबेबा गुबुन हादराव माबाफोर जादों नामा बा अबेबा जायगायाव माबा जादों नामा अबेबा जायगायाव माबा खेलाफोर जादों बिनि बागै माबाफोर फोरमायदों नामा बेफोर गासिबो जाथाय बेफोरखौनो मा ओ बै खौरां बिलाइयाव मोननो हाजोमोन बेफोरखौनो मा मानसिफोरा बै समावहाय बे खौरां बिलाइनि गेजेरजों मिथिनानै लायोमोन आरो
बे खौरां बिलाइफोरखौ फरायनानै सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय मोनोमोन जेरेखम जानाय लोंनायावनो बै उन्दै उन्दै मानसिफोरा ओ माखासे जानाय लोंनायनि गेजेरजों गावसिनि जा ओ माबाफोरखौ मा होनो लुबैनायफोरखौ सुफुङोमोन मेथाइ सेथाइजों थिग बेबायदिनो बै खौरां बिलाइ फरायग्राफोराबो मा जायोमोन बिसोरो ओ गोदोनि समावहाय बै खौरां बिलाइनि गेजेरजोंसो गावसिनि लुबैनायखौ सु सुफुंनाय बायदि खालामोमोन आरोमा खौरां बिलाइ फरायग्रा फथाय ओ खौरां बिलाइखौ फरायाबानो थानो हायि बादि बेबादि जायोमोन आरो सानफ्रामबो नांगौ नांगौ नांगौ बेबादि जायोमोन। उन्दैफ्रा जेरेखम मोनाब्ला गाबो थिग बेबायदिनो बेसोरबो मोनाबा बै खौरां बिलाइखौ फरायनो मोनाबा माबा मोनसे आद्रा थानाय बायदि माबा मोनसे गोमानाय बायदि बिदि मोननानै हमनानै लायोमोन बिसोरो साननानै थायोमोन दानि दिनावहाय जोङो सुबुं माहारिया ओ माबे थांनानै थानायावबो गोरलै नंखाला मानसिनि जिउआवहा जिउआवहाय मा ओ जेब्लायबो मा होनदों ओ थोंजोङै जेब्लाबो जाया जेब्लाबो गोब्राब फारसे दावगालांनांगौ जायो माखासे बे दावगालांनांगौ जानांगौ बेबादि खामानिफ्राव जेन'बा माबा मोनसे जानाय जाथाय बा अबेबा समावहाय दावगालांनाय समावहाय जायखिजाया माबा मोनसे जेंना नुजाथियोब्ला बैफोर जेंनाफोरनि गेजेरावनो माखासे रहयस' हाबनानै थायो बेफोर रहयसफोर बा जाथायफोरखौनो बेफोरबायदिनिफ्रायनो ओंखारो बैफोर खौरां बिलाइफोराव माखासे ओ रंजाथाव बा माखासे मोनथिथाव जिनिसफोरा बा सुबुंफोरा सानफ्रोमबो सानफ्रामबो ओंखारबाय थायो आरो सोरबाया एखमबा समाव माबा मोनसे जाथाय जालाङो बेफोरनि सोमोन्दैनो बै खौरां बिलाइफोराव लिरनानै दोनोमोन आरो। दा बे खौरां बिलायाथ' दानि बायदि खनसे थुबानो फैया नालाय बेखौ दिहुननांगौबो जायो बिनि थाखायनो आरो बैफोरखौबो नागिरनानै सेबखांनांगौ लिरनांगौ जायो बिनि थाखायनो बेखौ सानसेनि गेजेरावसो जोङो मोननो हायोमोन बा दानसेनि गेजेराव थायोमोन बा बोसोरनि गेजेराव थायोमोन आरो दा आथिखाल मुगायाव जोङो माखासे से लेखा गोरों ओ बायदि मानसि सुबुंफोरा मा होनदों ओ जायखिजाया फिसा फिसौ जाथाइफोरखौनो ओ माबायदि ओ माहोनो फिसा फिसौ जायखिजाया जेखिजाया मानो बेफोरखौनो मिथिनो लुबैजोबो आरोना। माबा मोनसे जादोंबाथाय बेखौ खौनो मोनथिनो लुबैजोबो। माबा मोनसे नै बेयाव माबा जादोंबानो बैयाव माबा मोनसे जादोंबानो बेखौ मिथिनो लुबैयो माने मिथियालासेनो ओ थानोनो गोसोआनो जाला थारमाने मोनथिथारनांगौ बादि जानानै थायो आरो दा बेखौ मोनथिथारनांगौ ओंखायनो मा जायोमोन बैसिनि समावबो गोदोनि समावबो बे खौरां बिलाइयावनो ओ नागिरनानै बैफोरखौ फरायोमोन आरो दानि दिनावथ' मोखां बिलाय बा मोखां बिजाब बेफोरबायदियाव मोननो हायोमोन गोरलैयैनो दानि दिनाव गोरलैयैनो मोननो हायो। नाथाय बै समावहाय मा बैफोरबादि जाथायखौ जेनेबा मा जाना थांखानाय दाबा मा जागोनलाय बेफोरबादिखौ बै खौरां बिलाइयावनो जमनानै थाबाय थायमोन आरो खौरां बिलाइफोराव। आ दा आरो मा ओम बैफोरखौ मोननो थाखायनो जाहैबाय मा खौरां बिलाइ फरायनांगौआबो बैफोरनि ओ मा होनो राहायानो जाहैबाय मा खौरां बिलाइखौ होननानै बुंनो हाबाय आरो ना। जेनेबा बैफोरनि आ जाय जाथायफोरखौ मोनथिनांगौ बैफोरखौ आ माबानो हाग्रायानो मोनथिहोनो हाग्रायानो जाहैबाय खौरां बिलाइमोन। दा खौरां बिलाइ बिलायाबो बायदि बायदि रोखोमनि दङ जों बेफोरखौनो मिथिनो हायोखि दा आं दहायनिफ्रायनो बुंबोगासिनोखा खि आ सानसेनि मोनो। बा ओ सप्तासेनिबो मोनो। ओमफ्राय बेखौ दानसेनिबो मोनो आरो बोसोर बोसोरारि हिसाबै बेबायदिबो मोनो बा दान खावसे फन्द्र' दिननि बेफोरबादिबो मोनो आरोना। माने गोबाव गोबाव बे दानसेयारियाबा दानसेयारिनिफ्राय मोनफा मोनफा मोनफा बुथुमनानै लाबाय। सानसेयारिया सानसेयैनो ओ सानसेयाव जेसेबां जाथाय जादों बेखौ बुथुमनानै गाबोननो अखानायैहाय बेखौ फोरमायना होनाय जाबाय आरो, आरो दानसेयारिया मास मोनसेखौ लानानै बेफोरबादि आरो बोसोरसेया बोसोरसेयाव जानाय जाथायफोरखौ एफा एफा अबे नांसिनगौ बेफोर जाथायफोरखौ आ फुवारनानै बै आ खौरां बिलाइयाव होयोमोन आरो ज'गायनानै होयोमोन। दा जोङो खौरां बिलाइफोरखौ ओ बांसिनैनो फरायनायखौ नुनो मोनला। माखासे मानसिफोरखौ ओ बांसिन मबाइल आरो टिभि फोरावसो जोङो निउसफोरखौ नायनाय नुनो मोनबाय आरो। दा नोंथाङा आंनि बुंनाया जोबबाय दा नोंथाङा माबाफोर आ माबाफोर खौरांनि सायाव सावरायनो सानदों नामा माफोर आयदानि सायाव?
औ नोंथा नोंथाङा खौरां बिलाइनि सोमोन्दै गुवारैनो बेखेवनानै खोन्थालांबाय। औ नोंथां मोनसे आयदा सायावसो सावरायनो सानदोंमोन। बे आयदायानो जाहैबाय आइजोफोरा दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ फिसिनाय माबायदि न'खरखौ हेफाजाब होनो हायो? आं बिनि सोमोन्दैथो बिनि सोमोन्दैसो नोंथांनि सिगांआव सावरायगोन। गोदोनि दिनाव जोङो आइजोफोरखौहायो गाहाय गाहाय थाखोआव दोनोमोन जेरै जोङो आ गोदोनि दिनाव बाजार हाथायफोरखौ जोङो जाहोआमोन। बिसोरो जेबो रोङा होननानै ओंखाम ओंख्रि संहोनानैल' दोनोमोन बिसोरखौ। नाथाय आथिखालनि जुगाव बेबादि नंला आरि सोलायलांबाय। आइजोफोराबो हौवाफोरजों समान समान मावफानो हायो आरो समान समान दावगाफानो हायो। बेखौ आइजोफोरानो गावसोरनो गावसोरखौनो प्रुभ खालामनानै होनो हाबाय आरोखि गोदोनि दिनाव आइजोफोरा बेबायदि दोननानै जाजाबोदोंबाबो नाथाय आथिखालाव आइजोफोरा गोजौ फारसे बिसोरबो दावगाबोबाय हौवाफोरजोंनो समान समान गासैबो बुस्थुखौनो गासैबो जिराद एबा खामानि मावनायफोरखौनो आइजोफोरा हौवाफोरजों समान समानै मावफानो हायो जाया आइजोफोरा बुंनो थाङोब्ला आइजोआनो आइजोआबो अखाफोराव सौहैबाय होननानै जोङो बुंनो नांगोन मानो होनोब्ला जोंनि भारतनिनो गिबिसिन अख्रांमा दावबायारि कल्पना सावलाबो सासे आइजो आइजोमोन बे आइजोआबो दिनै अख्राङाव सौहैबाय एबा अखाफोराव सौहैबाय बेयावनो जोङो बुंनो हायोदि आइजोफोरा गोदल माने गाह गाहायाव था गाहाय नंला आरोखि हौवाफोरजों समान समान जाब माय होननानै जों बुंनो नांगोन आङो न'खर संसार सामलायनायाव आइजोफोरा माबायदि हेफाजाब होनो हायो आं बेखौसो बुंलांसै जोङो न'आव न'फोराव दाउ अमा फिसिनानै जोङो हौवाफोरनि माखासे रां खामायनायाव जोङो मदद होनो होफानो हायो बुंनो थाङोब्ला सासे आइजोआ न'खर सामलायनोबा गोबां रोखोमनि जेंनाजों भुगिनांगौ जानानै फैयो दा सासे आइजोआ अमा फिसिनानै बे अमाखौ गिदिर खालामनानै जोङो फानोब्ला बे आइजोआ गोबां रां आरजिनो हायो आरो बे रांजोंनो न'खरखौ न'खरनि मानिबा बुस्थु गोनांथि एबा माखासे जिरादफोरखौ न'खरनिखौ बाय न'खरनि गोनांथिफोरखौ बायनानै लानो हाग हायो एबा न'खराव मदद होनो हायो बेबायदिनो मोसौ फिसिनानैबो मोसौ मोसौ गाइ फिसिब्ला जोङो गाइखेर मोनो बे गाइखेर फाननानैबो जोङो न'खर सालायनायाव जोंनो हौवाफोरनो आइजोफोरा मदद होनो हायो आरो बे मोसौआ बोसोरसेयाव मासे फिसा होयोब्ला जोङो बेबायदिनो गोबाव सम एबा गोबाव बोसोर लायोब्ला मोसौफ्रा मासे मासे एरोब्ला बे मोसौफोरखौ जोङो मानिबा गोनांथि एबा लोमजानाय साजानाय एबा लेखा फ फरायनायाव गथ'फोरनि बेफोरखौ बेफोरखौ फाननानै जोङो लेखा फरा फोरोंनो हायो एबा बेमार आजारखौ नायनो हायो बेबायदि आइजोफोराबो हेफाजाब होयो आरो बेल' नङा दाउ अमा दाउ फिसिनानैबो जोङो आइजोफोरा हौवाफोर हौवा माहारिफोर खौ मदद होफानो हायो जेरै मासे दाउआ जुदि बिदिनो जिथा एबा जिनैथा बिदै दावदै होयोब्ला बे जिनैथा दावदैखौ फिसा जाजोबोब्ला देरोब्ला लासै लासै देरोब्ला बेफोरखौ जोङो गोनां थि समाव रांखावरि गैयि समाव गोनांथि जानाय समाव फानोब्ला बे फाननाय रांफोरजों जोङो न'खरखौ सामलायनो हायो संख्रि बानलु बायनानै जानो हायो आरोबाव गोबां खामानिफोराव जोङो बेफोर रांफोरखौ बाहायनो हायो एबा जुदि नाङाब्ला बेफोर रांखौ जोङो आर्जिनानै दोनथुमनानै गोनांथि समाव जोङो बाहायनो हायो आरो बेल' नङा बोरमा फिसिनाय बोरमा फिसिनायाबो जाहैबाय गोरलै राहा बेवहाय जोङो बोरमाखौ खानानैल' दोननांगौ एबा गांसो गोनां जायगायावल' खानानै दोननांगौ आरो गलियाव खाफैनांगौ बेल' बिदि खामानि मावनायजोंनो रां आरजिनो हायो बेवहाय जेबो खस्थ' होननाय गैया। ओ बोरमानो नांगौ बायदि गांसेो जाहोबानो जों बेवहाय बोरमायाबो बोसोरसेयाव मासे फिसा होयो। बे बोसोरसे मासे फिसा होनायावनो जोङो ओ बिब्दिनो ओ बोसोरबा एबा द' बोसोरसिमहालागै जोङो बोरमाखौ लायोब्ला बे बोरमाया द'था फिसा होनायाव जोङो मासेयावनो जुदि जोङो ओ स्नि रोजा एबा जि रोजा मोनोब्ला बियो गोबां खामानियाव जोंनि न'खर स लायनायाव जोंनि नखर संसार सलायनायाव बेफोरो जोंनो हेफाजाब होयो एबा मदद होयो। जों बेखौ बुंनो नांगोन दि आइजो माहारिफोरानो ओ जोंनि न'खर सालायनायाव बांसिनै हेफाजाब जाबहोयो होननानै जोङो बुंनो नांगोन। हौवाफोराबो माब्लाबानि समाव जुदि लोमजानानै साजानानै रां खामायनो हायाब्ला होन बेफोरबायदि न'खराव फिनाय आइजोफ्रा फियोना दाउ, अमा, बोरमा, मोसौफोरखौनो जोङो फाननानै एबा बिनि मासे गाइखेर ओ फोरखौ फाननानै जोङो ओ न'खर सालायनायाव ओ हेफाजाब मोनो होननानै जोङो बुंनो नांगोन। ओ आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां। नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव बुंबावगोन नामा?
आं नोंथां ओ खौरां बिलाइनि सायाव आं सावरायदोंमोन। बे खौरां बिलाइ आयदानि सियावनो सावरायनायखौनो आङो ओ फंनैसो बुंबावनि। ओ बे खौरां बिलाइखौ आङो दहाय बुंदोंमोनखि दान खावसेयारि दानसेयारि बेफोरबायदिखौ आङो बुंदोंमोन दा आ बेबायदि लाइसिफोरावहाय मा खालामोमोन ओ माखासे सल' सल'मा रायथाइ बायदिसिना बेफोरबो ओ बिदिखौबो लिरनानै हरोमोन आरोमा सुबुंफोरा माने फरायनायनि थाखाय बा मोजाङै एन्टारटेनमेन्ट मोननायनि थाखाय रंजाथाव मोननायनि थाखाय माखासे जायफोर लिरनो गोरोंबा सल' सल'मा लिरगिरिफोर बिसोरो मा खालामोमोन ओ गावनि सल' सल'माफोरखौ बै खौरां बिजोङाव खौरां बिलाइयाव नुजाथों होननानै खौरां बिलाइयाव हरोमोन आरो।